हेलौ नोंथां
औ नोंथां
नोंथाङा दायो फ्रि दङ नामा
औ नोंथां आङो फ्रि दङ
औ नोंथां नोंथांजों आङो बर'फोरनि जानाय लोंनायनि बागै एसे सावरायनो हागोन ना नोंथां?
औ नोंथां हागोन
बिदिब्ला नोंथाङा एसे फोरमायनानै होदो बर'फोरनि जानाय लोंनायनि बागै
औ औ दा बर' फोरा माने गोदोनिफ्रायनो गोबां गुबुन गुबुन रोखोमनि जानाय लोंनाय बेफोरबादिखौ बाहायबोगासिनो माने ओ जोंथ' मिथिखागौ मा होनो
बर'फोरा बांसिनै मिथिंगानि सायाव सोनारो बा मिथिंगायाव मोननाय गुबुन गुबुन रोखोमनि मुवा बेसाद बेफोरखौ माने जायो जेरै माने हाग्रानि हाग्रानि मैगं मैला आरो माखासे हाजोआव मोननाय फिथाइ सामथाइ आरो माखासे आबाद मावनानै मोननाय मैगं बा फिथाइ बेफोरखौ माने बर'फोरा जायो आरो दा बर'फोरा माखासे बिफां गिदिर गिदिर बिफांनि बिलाइ फिथाइ बेफोरखौबो ओंख्रि महरै जायो आरो जेरै
औ
मा होनो सजना दा सजना दं फांनि ओ बिलाइखौबो जायो आरो फिथाइखौबो जायो आरो दा बर'फोरा माने बेखौ गोदोनिफ्रायनो जाबोबाय थादों आरो ओ दा बर'फोरनि दोरोङारि जानाय लोंनाय होनना बुङोब्ला
बिदिनो माखासे ओ सबाइ आरो न'आवनो फिसिनानै दोननाय दाउ आरो जोंथ' मिथि खाखौ बर'फोरा जुनारफोरबो फिसियो होननानै जेरै अमा बोरमा बेफोरखौ आरो औ दा बेफोरखौबो बर'फोरा ओंख्रि महरै जायो आरो बेदर महरै
औ
ओ आरो बर'फोरनि मोनसे खान्थिबो दङ बा बर'फोरा बेखौ गोदोनिफ्रायनो जाबोबाय थादों आरो बेनो जाबाय मा होनो माइरं दा माइरंखौ बर'फोरा ओं खाम महरैबो जायो आरो बे खौ ओंख्रि महरैबो जायो दा ओंख्रि महरै बोरै होनना बुङोब्ला ओ माने बे माइरंखौ दैयाव सोमना दोननानै दसे समनि थाखाय आरो बेखौ उनाव फोराननानै बा दसे समनि थाखाय ओरैनो दैखौ फसरना दोननायनै उनाव बेखौ
औ
उवालाव माने मोजाङै देग्लिनानै बेखौ उनावहाय ओ गुदुं दैयाव होनानै आरो खारै होनानै बेखौ जायो आरो बेखौ अनला होननानै बुङो अनला ओंख्रि औ दा बेबो ओ बर'फोरनि मोनसे दोरोङारि जानाय लोंनाय आरो ओ आरोथ' बर'फोरनि बा बर'फोरा बर'फोरनि गेजेराव मोनसे हुदा दङ बेनो जाहैबाय ओ जौ मावनाय बा जौ लोंनाय। बे जौखौथ' न' न'वावनो गावबा गाव न' न'वावनो मावनाय जायो आरो आरो बेखौ
उम
बर'फोरा लोङो बे गोरान गोरान जौ गिसि जौ बेखौ माने न'वावनो मावनानै लोङो आरो।
औ ओं
औ आरो बांसिनै बर'फोरा जानाय लोंनायनि बिथिङाव ओंखामखौ बाहायो ओंखामखौनो मेन माने गुबै जाग्रा हिसाबै बाहायो आरो। दा ओंखामजों लोगोसे औ दा ओंखामजों लोगोसे ओ माखासे मैगं थाइगं बा गोरान भाजा बेफोरखौबो बाहायदेरो आरो आरो बर'फोराथ' बांसिन मिथिंगानि सायावनो सोनारो आरो दा बेनि खायनो मिथिंगायाव मोननाय बिदिनो नाफोर गुरनानैबो बर'फ्रा जायो आरो।
दा नोंथांनि मिथिनायाव नोंथांनि मिथिनायाव
बर'फ्रा माबायदि जानाय लोंनायखौ बाहायो बा माबायदि रो खोमै जायो बेफोरखौ आंनो एसे खोन्थानो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां। दानिया आं फोरमायनोसै नोंथां। बर'फोरनि गुबै आदार होननानै बुङोब्लाथ' ओंखामानो जाहैबाय ना नोंथां आरो जों गो बाङानो मिथिखायो बर'फोरनि गुबै ओंख्रिफ्रा जाहैबाय जेरै नोंथाङा बुंलांनाय बायदि अनला हानि सबाइ आरो हानि सबाइ अनला आरो मैथा खारै बेफोरबायदिनो आरो आरो दैमायाव दैमा दैसाफ्राव मोननाय साम' ओरै जिउ गोनां बुस जिउ गोनां जा ग्रा मुवा होननानै जाग्रा आदार होननानै बुङोब्ला साम', ना, खांख्राइ, बेदर बायदि बायदि आरो बेफोरखौ बेफोरखौनो अनलाजों जायो बेफोरखौनो सबाइजों जायो मैथाजों जायो। गोबां रोखोमै बर'फ्रा गोदोनिफ्रायनो जाबोबाय थादों आरोना नों थां
औ-औ-औ
बेफोर आदार आदारनो बर'फोरा बयनिसायबो साबसिन आदार बा बेखोनो जा गावसोरनि गुबै जाग्रा आदार होननानै बर'फ्रा जाहोयो आरोना। आरो
औ-औ
बेफोर सबाय होननानै बुङोब्ला बर'फोरा गावसोरनि एसे दाबसे जायगायावनो गावसोरनि न'आवनो एसे मोनसे गुवार जायगा लानो बे सबाइखौ फोनाय जायो आरोना आरो जेब्ला बे सबाया जेब्ला बे सबाया रायो अब्ला बेखानै मोनसे जायगायाव जमा जमा दोनथुमो आरोना नोंथां आरो बे जे बे जेब्ला जमा जमा दोनथुमनाय सबाया रानो अब्ला बेखौ बुस्रिनानै मोनसे जिफोराव जमा खालामनाय जायो आरोना नोंथां आरो बेनि उनाव बेखौ साफा खालामनानै बेखौ साफा खालामखांबाथाय बिसोरो फानो बा बिदिनो फोरानो आरोना आरो बेखौ फोरानखाङोब्ला जेब्ला जानो सम जायो अब्ला बेखौ एवस्रोमनानै सबायखौ एवस्रोमनानै बथलजों खामफ्लाय एबा मोनसे गोरा बुस्थुआव एखौ ओम बेखौ हेवख्रुबनाय जायो आरोना बेखौ जेब्ला सिख्रुम खाङो अब्ला सोमनानै दोनो आरोना आरो सोमनानै दोन खांनानै जेब्ला बिगुरा गोसोम गोसोम बिगुरा ओंखारो अब्ला बेखौ मोजाङै साफा हानि सबाय नालाय बियो एसे माबा जायो नालाय मोजाङै साफा सुना लानानै बेखौ खारैजों संनाय जायो आरोना नोंथां बेखौनो बेखौ बर'फ्रा बांसिनै ओरैनो गोजा जाया आरो ना बेखौ बांसिन बेदर एबा नानि जेरैनो फिसिनाय दाउ दाउ बेदरजों जायो अमा बेदरजों जायो
औ
बेबायदिनो
औ
सबाय ओंख्रिजों सबाय ओंख्रिखौ रुयो आरो ना खारैजों जेब्ला बियो ग्लब ग्लब गोदौओ अब्ला बेखौ सानानै ओरै फारसेथिं दाउ बेदरखौ एवस्रोमना लानानै बे सबायाव होनानै बिदिनो जेब्ला सबाया ओंख्रिया मोनो अब्ला बर'फ्रा जासिगोन आरो आरो बिदिनो गोबां बे बेबायदिनो गोबां ओंख्रिफोर दङ' बर'फोरा जानाय आरो ओंखामनि बेलायाव बर'फ्रा ओंखामनि अनगायै गुबुन बुस्थु गुबुन आदार बारा जाया आरो
औ दा बर'फोर
औ नोंथां
औ दा बर'फोरा बांसिनैथ' मिथिंगानि सायाव सोनारो नालाय दा ओ नोंथाङा आंनो बेनि मिथिंगानि गुबुन गुबुन रोखोमनि मैगं थाइगं गोथां मैगंफोरनि फोरखौ खोन्थानो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां ओरै गोथां मैगं होननानै बुङोब्लाथ' गोबां मैगं दङ' नोंथां जेरै उम मेसेङाव मोननाय लाइ मुला मटर
औ
उम बानलु मैगं थाइगं ओ मैथा बांगाल मैथा गोजा बेफोरबायदि आरो दैज्लांनि मैगं दैज्लांनि मैगं होननानै बुङोब्ला ओ सबाय बिमा बहल जिंखा थाइबें आरो मैथा गोजा मैथा बांगाल फाथ फाथोखौ मेसें बोथोराव मोनो आरोना नोंथां उम बेफोरबायदि गोबां मैगं बर'फोरा गाव गावनो बा गाव गावनो गायनानै जायो आरो लाव ओ खुमब्रा जिंखा ओ जोगोनार
औ
बेफोरबायदि गोबां रोखोमनि मैगं दं आरो नोंथां बर' फोरा जेरै मिथिंगानि सायाव सोनारनानै बेफोर मैगंखौ- गुबै आदार हिसाबै जायो आरोना नोंथां
औ औ
दे बिदिब्ला नोंथां नोंथां राननानै जोबोद गोजोननाय मोनबाय आसा खालामो उननि समाव नोंथांखौ लोगो मोनफिन
औ औ दे नोंथां बिदिब्ला
औ दे नोंथां
औ